हना
औ खोनादों फंबाय ने औ गोजोन फुंबिलि फंबाय
गोजोन फुंबिलि औ
औ औ दे दे गोजोननाय थाबाय बुंबाय बिराद थान्दा थान्दालै बथोर दिनै ना गुसु मोजांथार माथो ओमफ्राय बबेयाव दं दालाय
आंबोथ' दा ओरैनो बेरायलाबायदों माने
बार जादों ने दे ओमफ्राय फंबआ बबेनिमोनलाय
आंथ' ओरै माबानि चिरांनि
चिरांनिनो ना आंबोथ' चिरांनिनो एखे
औ चिरां नोंबो चिरांनिना ओरै माबा जोंना काजोलगाव गोल्लैयो बिरांगाव
ए बै बेरांगाव उम उम ओमफ्राय जोंना खुख्लुं
खुख्लुं ना उम औ औ औ ओरै खख्लुं सं साब्रैसो जाबाय आं रायज्लायहरनाया
ए कल खालामहरनाया रायज्लायहरनाया उम दङ' जोंनियावबो लाम दंसै खुख्लुंङाव
उम उम
बिराद दङ आरो जोंहा जोंहा गाया फंबाय दा जोंनियाव बांसिनानो गाया खम बुहुद खमसै माने बांसिनानो गोरान खेथिनि सायाव बरसा खालामबाय आरो दानिया गोरान खेथि खालामबाय बिदिनो गयफोर थाबाय औवाफोर थाबाय बेफोरबायदि सोरबाया एसे खालि हा दंबा बे खेथिफोर मावथ'वा बायदिबा दंफांफोर गायनानै दोनबाय
औ
बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय ओरैनो ओ माइफोरखौ गायबांला आरो खरसाफ्राबो बारा जायोना दानिया माइफोर गायोब्ला ट्रेक्ट'र हालेवनायनिफ्राय दा बो मोसौजों नांगोलजों रावबो हालौवा नो ट्रेक्टर हालेवनायनि फ्राय लादो नोङो ओरैजाय खाराय जेननायनिफ्रायनो खाराय होदो सामार होदो बिनि उनाव आरो नोङो बर' फैबावगोन बिनि उनाव नोङो हाजिरा लादो गायनायनि
औ
ओमफ्राय आरो नोङो एखमबा समावाबासो नोङो मोजां मोन फिथाइ मोनहैबासो मोनहैबाय मोनहैबाथाय आरोलै गैला बिदि आरो बेखायनो दानिया बायनाय बांसिनानो बायनानैसो जासै आरो दानिया माइफोरखौनो बायबाय बेफोरबायदिनो जोंहाबथ' दा बिदिनो आरो
बांद्राय मुलाम्फा जाया आरोना बिदि माबा गायोबा आरो नांगौबा खेबसेनो बायनानै बायनानै दोननाया साबसिन आरो ना
औ औ बायनानै दोनबाय आरो सोरबया' खेबसेनो लकेल बे माइरं सौखानायखौनो खेबसेनो बायबाय फरथो बिदिनो थामजिबा रांफ्राव थामजिद' रांफ्राव थामजिदाइन रांफ्राव बेफोरबायदि आरो
जोंहाथ' गाया गायनाया जोंहाबो बायोसो बायनानैसो दोनो जोंहाबो
उम उम बे खरसा बांसिन औ
खरसा बांसिन थाङो
उम बे खरसा बांसिन थांनायनि थाखायनो दानिया मानसिफ्रा एसे बा बांबाय आरो सिगां समाव गायनाय फुनायजों संसार सोलियोमोन दानिया गायनाय फुनायजों संसार सोलिनो नागिरला ना दानिया बांसिनानो मा लु बैयो एसेब्लाबो नोङो थाखा फैसा बांसिन रांखावरि खामायनायखौ बेखौ बांसिन गोसो होबाय रांखावरि थायोब्ला एसे बिदिनोब्लाबो नोङो समाव बायनानैबाबो जानो हायोना नांगौ समाव बेफोरबायदिनि थाखाय दाना रां खावरिखौ बांसिन गोसो होसै आरो खेथि बाथियावल' नांथाबाय थायोबा नोङो रांखावरिनि बेलायाव एसे माबाहैयो गोग्लैसोहैनो नागिरो जेंना जायो गोग्लैसोनो नागिरो बेखायनो दा दानिया बेफोरबायदिखौ बांसिन गोसो होसै आरो ओरैनो फंबायना ओमफ्र बे जों दा रायज्लायबाय थानायाव मोजाङैनो मोजाङै सोलिगासिनो दं
आंनो सोलिनाया सोलिदों औ इसे आं ओरैनो आं गोबाव जाबाय ओमफ्राय हाबनाया फार्स्टनि सिगांनिफ्रायनो हाबखादों ओमफ्रायो राय्लायनाया।
औ माने राय्लायनाय जायाखैमोन आरो नेा बिसोरनानो माने बै समाव बांद्राय बै समाव बांद्राय गोसो होआखैमोन दा एसे गोसो होसिनबाय
गोसो होसिनबाय आरो आरजिनायाबो एसे मोनदों नालाय
आरजिनायखौ मोनबायबा सोरनाबा सोरनाबा गोबां गोबां हाबदों माथो
औ सोरनाबा सोरनाबा बुर्जा बुर्जा थारनो
औ बुरजा बुरजाा हाबथार दों बै सिगांफोरनिफ्राय रायज्लाय थानाया बांसिन हाबदोंलै बांसिन मोनदों जोंबो सिगाङावनो हाबासै ना मोनथिदोंबाबो लादोंब्लाबोा आरो खायसे बायदिया
आंनोथ' सिगां सिगां जाजेननायावनो खोन्थाखादोंमोन सासे बिबथि जानाया आंनो माबानो होखादों ओमफ्राय आं थेवबो बांद्राय माबा लायाखै आरो।
नों बै समाव जुदि बानायनोबा दासिमाव गोबां खामायनो हासोगौमोन नों
हासिगौमोन
सोममोन नोङो माने आखाइ खरसफोर नोंनि हान्थिनाय लामायाव एसे मदद मोनो आरोना नांगौ समाव जुदि बेखौबाबो जोंथ' बेहाय रावनिबो माबा मोनसे सिखाव खावनानै थाङाखै सोर एबा जों थ धमखि होनानै माबा मोनसे बुंनानै जोंथ' बेयाव रायज्लायनो हाबा नङा नालाय गावनि नोङो नोंनि मोजां गाज्रि खौरां लानाय। जों लोगोसे नोंनि मा रोंगौथि दं बेफोरखौ फोरमायलायनाय एबा नों मा मा मिथियो बेफोरखौ फोरमायलायनाय मोजां गाज्रि नोंनि गोसोनि साननायफोरखौ एसे फोरमायलायनायनि गेजेराव नोंहा जुदि एसे रां मोनोब्ला बेवहायलाय माथो खहा जानो गोनां नंया होनबा फंबाय दा दा बेखायनो जोङो बेफोरखौ बुजलायनानैनो जों दा बयबो माने जोंबो गोसो होआखैमोन बेखौनो। लायाखैमोनबो आरो दै बेबा फैसा मोनोब्रा बेफोरबायदि रां मोननै बेफोरबायदि सानोमोन आरो बेवलाय मा जों रां मोनगोन सानोमोन आरो रायजलायनायावलाय बोरै मोनुबा बायनो बिदि सानोमोन आरो खिन्थु दा फोथायबाय जोंबो नुबायबो नालाय मोनथिबायबो आरो दासो बयबो मोनसावनायखौ नुबाय नालाय एसे गोसोफ्रा बांसिन माबाबाय आरो गोख्रोंसिन। मोनबाय आरो दे जोंबो होनबालाय माथो ओरैनो थास्लायस्लाय बिदि आरो बेवहाय सोरबा सासेजों नोङो मोजां गाज्रि समाव नोङोखमबा बिराद बानायबो मोनो बे टाइमफ्रावबो रायज्लायनो मोनो नङा होमबा दा फुं टाइमफ्रावबो जोङो एसे एसे एनै नोङो मोजां बार जानायजों लोगोसे फंसे फंनै खोथाफोर रायज्लायनाय रावै हसाब रायज्लायनो हायो खोन्थालायनो हायो। मोजां आरो गेजेराव नों माबा मोनसे से मोनथियैखौ मिथिलायबानोथ' ना होमबा माबा मोनसे खैफोद आफोद सोरहाबा माबा जादोंलायफोरखौबो नोङो माब मोनसे जादोंबा ओरैबायदि जादोंलैया आदा आब' एबा फंबाय। बाजै नै नोंसोर मिथिबाय नामा नैफोरबायदि आरोखि। बिराद मोजां आरो ओरैनो फंबाया ओमफ्रायो फरायनायफोर दंना गैया
फरायनायाथ' आङो मा होनोमोनलाय गैथ'ला आंना गैथ'ला माने आं फरायथ'वसै आरो ओरैनो औ दोनथ'बाय माबा फराय दोनथ'बाय ओरैनो जि जि थाखो उम जि थाखो पास जाबाय आरो औ
ओ ओ ओ दे दे दे मोजाङानो दे ओइ जेबो नङा उनावफोरबो फरायफिननो हायो आरो जि थाखोखौ पास जाथारनांगौ दानि दिनाव माबा मोनसे फिसा फिसौ माबा खालामबाबो गथ' गथायनि फारसेब्लाबो रोंगौथि एसे होनांगौ जायो नालाय बहाबा थांनानै फैनायनि थाखाय मेगन नुनायनि थाखाय एसेब्लाबो गोजान लामा न'खर हानथिनायफ्रावबो एसे मदद मोनो ओरैनो दामजुफोरनि ओ दाम दामजुफोरनि गेजेराव मा माखौ मोजां मोननो फंबाय नों जोंनि बर'नि
दाम दामजुखौथ' आगजुफोरखौथ' आं दामनोबो रोङा ओमफ्राय मोजां मोनो मोननाया मालायफोर दामनायाव खिन्थु आं नाथाय आं रोङा आरोना आं दामफेरा नालाय सों मोजां मोनो आं मालायनिखौ माने रोङो औ औ मालायनि दामनाय देनायफोरखौनो माने आं खोनासंनो मोजां मोनो आरो
ओ ओ खोनासंबाय थानो मोजां मोनो उम उम उम आंबो बिदिनो बिराद जों गामियावथ' सोलोंबाय थायो फोरोंबाय थायो माने जोंबो सोलोंबा मोनो आरो जेनेबा ओमफ्राय गथ' गथ'फोर दं जों उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव बिसोरो सोलोंजोबो बयबो सोलों दा नैबे गरम बन्द' सम जानोसै नै गोलोम बोथोरनि बन्द' होनोसैना स्कुल फोरबो फरायसालिनि बन्द'फोर मोननाय समावबो नै दा फोरोंसिगोन आरो बेफोरावबो सोलोंनो हायो आरो जोंनिलाय स सोलोंबानो रोंनांगौ रोंनायालाय बेफोरखौ सोलोंनानै थानो हायोबा जोङो इयुन समनि थाखायनो नांगौ जायो देनां फोर बे दामनाय देनाय गासै गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायजोंथ' जोंनि बर'नि हारिमुवा सोलियो बेखौ लानानै जों थांनानै थायो नालाय आसार खान्थि बर'नि आसार खान्थि मा मा दं बेफोरबायदि धर्म धोरोमजों लोब्बा लाखिनानै गासैखौबो जोङो रोंनानै थायोबा मोजां आरो खिन्थु जों मानो होनबा दानि दिनाव बेफोरखौ एसे बालांनाय मोनग्रासो जाबायसो बायदि साननाय हनाय माबाजों आरो गोरोबनानै होमबा जों गुबुनखौ नायै नायैनो ओरैबायदिया ओरैबायदि होनानै जोङो जोंनि हारिमुखौनो माखासे बावलांनोसो हमलांबाय
औ नोंगौथ' आरो
नंगौब्रा जों गुबुनजों जोंनि खाथिफ्राव थानाय गुबुन ओ रावनि मानसिफोरजों जोङो बिसोरजों एसे
लोगो जाफानानै जोङो जोंनि माखासे माबाखौ आसार खान्थिखौ बावलांनो नागिरबायथ' बावलांनो नागिरनाय माने बावलांबायानो सोरबा बायदियाथ' गारबायानो होनजायो बावलां
बाव मोनथि जेबो मोनथिययानो दं मिथिययानो जालां जोबबावबाय
नंगौब्रा सोरबा बायदिया जोंनि बे दानि दिनाव सोरबा बायदिया जे जेखाइ खबाय सान्द्रि बायदिसिनाफोरखौनो मिथिलाङै दंसो लायो हेबनोथ' रोंलानो हेबनोथ' रोंलानो गोबां मानसियानो हेबनो रोङि दंसै दानि दिनाव
औ थेवबो हेबनो रोङाबो रोङा आरो मिथि मिथियैबो बावलांग्राबो जाबावबाय
आरो बे जोंनि बे हारिमुनि बे दामनाय देनायालाय खाम जथा सिफुं जाबख्रिं सिफुं जाबख्रिं बेफोरबायदि बायद कृष्णा गंगोना बेफोरबायदिखौ गरखा बेफोरबायदिखौ सोरबा बायदिया मोनथिबावलासो
मिथिला ओं दानि ओ दानि उन्दै उन्दैफ्राथ' रावबो मिथिला उम
उमहो खम जालांबाय बेफोरखौ जों गोसोआव थानांगौ आरो ओरैनो फंबाया दा फुंनि फुंनि जाग्रा जाखांबाय नामा? उम आंबो नै दासोम सिखारखाथारदों।
ए बावाखै सिखारनाया?
ओहो दा एसे सिकेर खारथादों ओमफ्राय बारादों बिराद गोजोन बार बारदोंलै दिनै बिराद मोजां मोनदां बोथोरखौ।
एसे उ सान्दुंङाबो गैयाना हनै एसे खम।
दा सानफोराव औ फंबाय दे बुंलाय
मैया बिराद गुदुं जादोंमोन मोनना बोथोरा मैयाहाय ना अखा हादोंमोन नोंसोनिथिं?
मैया जोंनियावथ' अखा हायाखै बिराद सानान्दंसो
सान्दुं जोंथिं आ बिराद गरम मोनदों ओमफ्राय दिनै एसे गुसु जागोन खोमा। बोथोरा सान्दुंङा औ मोजां मोनदों सान्दुंङा गुरै। दैै
गुरै उम बेफोरबायदि बो थायोबा बिराद समायना मोनो ना अखाबो हाया एसेबां मानि सान्दुंबो गोसा दुङा। बार खोलो खोलो बारब्ला माने बिराद मोजां जोंनि जायगायावसो बिराद बेफोरबायदि मोजां रोखोमनि आबहावा मोनबावलै होनबा गुबुन जायगायाव बेफोरबायदि बिदि बारहावा मोनबावानो। मोनाना गुबुन जायगाफ्राव मोना जोंनि जायगायावसो दा जोंनि आंथ' बुंनो थांङोब्ला बे जोंनि बिजनि एरिया चिरां डिस्ट्रिट स्ट्रिक्ट एरिया बे नोंसिनिजों ओरजाय एरिया बेंटल एरया ओरैजाजोंनो साबसिन मोनो आं बुंनो थांब्ला ओरैजाय बेरहांगाव ओरैजाय जों उम
बिफां लाइफां गासिबो जोंनियाव बांसिन जाहैबायना बेफोरो मैखोम बिफां लाइफां समायनासिन जाहैबाय औ आबहावाया गुसुसिन जाहैबाय जोंथिं थाजासिन आबहावा मोनो आरोना मोजांसिन।
नांगौ बायदि बारहावा आबहावाखौ मोननो हायो आरो जों लानाय अक्सिजेनफ्राबो दा बिराद मोजांब्रा एखबारे माबाजों मौसुमि बारजों गोरोबनानै थाथारनाय आरो बेफोरो जोंङो जोंनिफ्राय आरो बिसोरो कार्बन डाइअक्स अकसायदफ्राबो बिराद मोजां फैयो बिफां लाइफांनिफ्राय
उम दे होमबा आदा नै लाखिथ'नायसै होमबा औ जाबाय औ लाखिथ'नायसै दे।
औ होनोमबा दोनथ' दे दे दा एफोर हरदोलाय दे दे उम
औ दे